खुलुमबाय नोंथां। गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मिना मोनाबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौनो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आंखौ
अ' नोंथां आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन दि जोंहा आथिंखालाव ओ बुहुमाव दुंनायनि बिबाङा ओ गोबां बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो बिनि जाहोनफोरखौसो आं नोंथांनो नोंथांजों फोरमायनोसो होननानै सानदोंमोन नोंथां।
अ' नोंथाङा बिदिब्ला ग ग्लबेल वारमिंनि बारै रायज्लायनो नागिरदों नामा?
औ नोंथां औ औ बेनो।
बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां खोनासंलांदो ओ बुहुमाव जोंहा आथिखालाव जोंहा थानो हायैबायायदि जोंहा ओ‌ दुंनाय एबा‌ ओ गरमा बांबोगासिनो दङ बेफोरनि जाउनाव जोंहा गोबां ओ दुखु खस्थ' दा आथिंखालाव सहायनांगासिनो दं सुबुं माहारिया बे बुहुमनि ओ बिदुंया‌ बारानिफ्राय बारा बांबोनायनि थाखाय ओ बेफोरनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन सुबुं माहारिनि थाखायनो जोङो बे ओ बुहुमनि बुहुमाव दुंखावनाया बां बोनायनिफ्राय बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं आरो नोंथां बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारियानो सुबुं माहारिया माबोरै गाहाय जाहोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै सुबुं माहारिया जोंनि बुहुमाव गोबां बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो बे बांनायनि थाखाय जोंहा बे जोंनि बे ओ सुबुं माहारिनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय एबा सुबुं माहारिया गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय एबा सुबुं माहारिनि ओ अगियाननि थाखायनो जोंहा बे ओ जोंनि बुहुमाव दुंखावनाया एबा ओ ग्लबेल वारमिंना ओ जागासिनो दं नोंथां ओ बिदिन्थि आं नोंथांनो होनोसै जोंहा ओ आथिंखालाव ओ जोंनि बे नांगौखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि ओ दारिमिन जोंहा फसंबाय ओ गोबां जायगायावनो दारिमिन फसंनायजों लोगोसे ओ जोंहा बेयाव मुवा बेसाद दिहुनदों आरो सुबुङा बेखौ बाहायदों। मुवा बेहुर ओ बेसाद दिहुन दिहुनदों आरो सुबुंफ्रा बाहायदों। बेयाव ओ बे मुवा बेसाद दिहुननायाव दारिमिनाव जोंहा मा जायो बेयाव जोंहा माखासे ओ गाज्रि ओ गेसफोर ओ बारफोरा जोंहा गयो बे दारिमिननिफ्राय गोबां गयो बेफोरनो जोंहा जोंनि बे बारमण्डलाव बे गाज्रि एबा बिस गोनां गेसफोरा जोंनि बार मण्डलाव गोरोबनानै जोंनि माखासे अजनफोरबो बेखौ ओ खमायलांगासिनो खमायहोदों ओ बेजों लोगोसे जोंहा बे खल कारखनिफ्राय ओंखारनाय जेरै गाज्रि गेसफोर बेफोरो जोंनि ओ जोंहा जोंनि गोगो बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि बे बार मंण्डलावनो थानानै जोंनि माखासे ओ जेरै बारहावा बेखौ गुबुंले खालामनायजों लोगोसे ओ जोंनि बे बुहुमखौ ओ मानिफ्राय गरमनिफ्राय गरम खालामबोगासिनो दङ। जोंहा बे ओ बे ओ बुहुमाव गरम जानायनि एबा दुंखावनाया बांबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बांद्राय ओ कल कलखा ओ जै दारिमिनफोरनिफ्राय जोंहा कार्बन डाइ अक्साइडा गनाय बे कार्बनडाइ अक्साइडनि थाखायनो जोंहा बे बुहुमा गोबां बिदुङा बारा जाबोदों लोगोसे जोंहा ओ जोंहा दावबायनो थाखाय गोबां ओ गारि मथर एबा उरां जाहाजफोर बाहायनाय जायो। बेफोराव जोङो आथिंखालाव साफा गंफायै जोंहा गारि मथर एबा औ उरां बिर बिरग्राफोर जोंहा बाहायनाय जायो। बेफोरनि थाखायबो जोंहा माखासे ओ पेट्रल डिजेल बेखौ जोंहा गारि मथराव बाहायनानै बेनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइद गनानै जोंहा बे कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बारमदलव गोसारदों आरो बिनिफ्रायनो जोंहा ओ माबानायाबो गरम जानायाबो बां माखासे बेजों लोगोसे माखासे दं गोबां जाहोन दंबावो आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै जेरै जोंहा जोंहा सुबुं माहारिया ओ गावनि थाग्रा खुलिखौ बानायनाय जेरै जोंहा हाग्रा बंग्राफोरखौ जोंहा जेरै दानस्रां फोजोबस्रां खालामनानै जोंहा बेयाव सुबुं माहारिया रायजो जानाय। जे जेब्लानो जों हाग्रा बंग्राखौ दान-दानस्रांगोन अब्लानो जोंहा बे कार्बन डाइ अक्साइड गाज्रि गेसखौ जाग्रा हाग्रा बंग्राफ्रा बिफां लाइफांफ्रा गैया जागोन अब्लानो जोंहा कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबांखौ ओ खमायहो ग्रा बे हाग्रा ब्रंग्राया गैया जालाङो अब्ला जोंहा बे कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङानो बांबोबाय थागोन। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बेफोरनि जाहोनाव माखासे जोंहा ओ मिथिंगायारि खैफोदफोर जानानै फैदों ओ गोबां जोंहा आथिंखालाव जोंहा अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बेफोरा सोलिगासिनो दं। बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा ओ बिदुङा ओ बुहुमाव बांबोगासिनो दङ'। बेजों लोगोसे जोंहा बुंबावनांगोनदि बे कार्बनडाइ अक्साइडआ ओ जोंनि बारमडलाव बांनायजों लोगोसे जोंहा ओ जोंहा जेरै ओ एन्टारटिका बायदि जायगायाव जोंहा बरफफ्रा गलिनो हमदों। बे बरिब बरफफ्रा गलिनानै जोंहा ओ लैथोजों गोरोब फादों आरो लैथोआव जोंहा बे सानदि ओ बिदुङा डायरेक्ट जोंहा लैथोआव गोग्लैदों। बे लैथोजों गोलैनाय लोगो लोगो जोंहा लैथोआबो गुदुं जादों। लैथो गुदुं जानाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे गोबां बे लैथो गुदुं जानायजों जोंहा ओ मिथिंगायारि खैफोदफोर सोमजियो जेरै सुनामिफोरानो जोंहा होनदो जोंहा आरो ओ बारहुखा सोमजिनाय बे लैथोनि गेजेरजों जायो। लैथो दुमनायजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि बे ओ बार मनडलाव जोंहा गोबां रोखोमनि गेसफोरा माबानानै ओ गलायनानै जोंहा जेरै एसिद अखा हानाय बेफोरा जायो। ओ बे खिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनो आंनि सावरायनायखौ हगार हरनाय जाबाय। नोंथाङा माबाफोर फोनो फोरमायनो सानो नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा ग्लबेल वारमिंनि बारै आनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय। बिदिब्ला आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै बार गुबुं ग्ले जानायनि जागोन आरो जोंनो गोग्गो बारा मानि थाखाय गोनांथि नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै। बेबो ग्लबेल वारमिंनिनो फिसा मोनसे जाहोन आरो नोंथां। जोंहा बारा मानि थाखाय गुबुंले जायो नोंथां आरो जोंहा बे बार गुबुंले जानायखौ माबोरै रैखा खालामनांगोन। जोंहा बार गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोन फोरानो जाबाय कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै।
बेनि उनावहाय गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय गारजि रोखोमनि गेस। जेरै बुंनो थाङोब्ला कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओ सालफार डाइ अक्साइड गेस बायदि रोखोमनि गेसफोरा मा जोंनि बारखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ आरो नोंथां। नाथाय बे नङा जे जोंहा बार औ गुबुंलेखौ होबथानो थाखाय कल कारखानाफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। कल कारखानाफोर गैयाब्लानो जोंनि सुबुंनि जिउआ। गैयाखौनो होनजायो आरो नोंथां। जोंहा गासैबो जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ।
एबा फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनानि उन्दुजासिम। जोंहा गासैबो जिउआनो। कलकारखानानि सायाव सोनारो आरो नोंथां। जेरै जोंहा जानो थाखाय थाव नांगौ। बेखौ कलकारखानायाव दिहुननाय जायो गाननो थाखाय द्रेस। नांगौ बेखौ कलकारखानायाव दिहुननाय जायो जोंहा। लोमजायोब्ला साजायोब्ला मुलि जायो। बे मुलिखौबो जोंहा कलकारखानायावनो दिहुननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा कलकारखानानिफ्राय गोबां रोखोमनि। हो गेस ओंखारो गारज्रि गेस। बेनि थाखायनो जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो आरो नोंथां। बारहावा गुबुंले जायोब्ला मा जायो जोंना। ओ जों नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो। जोंनि बुहुमनि बिदुङाबो दा दुंलाङो आरो। नोंथां जायखौ बुंनाय जायो ग्लबेल वार्मिं। बेखौ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय। बेजों लोगोसे मा जोंनि बार गुबुंले जायोब्ला जोंहा मा। जोंनि हां लानायाव जोंहा प्रब्लेम जायो एबा जेंना जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि देहाया गाज्रि जालाङो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे बेमारफोर दङ जेरै आसस्थामा लान्स डिजिस बायदि रोखोमनि बेमार आरो नोंथां जोंहा बै ओ बार गुबुंले जानायखौ होबथानोब्ला जोंहा मा खालामनांगोन नोंथां नांगौ रोखोमनि गोबां बिबांनि जोंहा बिफां लाइफां गायनांगोन आरो नोंथां आरो बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे जोंहा मा बैयाव थानाय कलकारखानाफोरखौबो जोंहा नांगौ रोखोमनिल बाहायनो नांगोन आरो नोंथां आरो जोंहा मोनसे दंबावो जे जोंहा मोब्लिब गोहोजों खारनाय गारि मथरखौसो बाहायनांगोन आरो नोंथां मानो होनब्ला ओ मोब्लिब गोहोजों खारनाय गारि मथरा उखुन्दै गवा आरो नोंथां नाथाय पेट्रल डिजेलजों खारनाय गारिया गोबां रोखोमनि उखुन्दै खुनानै जोंनि बारखौ गुबुंले खालामो आरो नोंथाङा बेजों लोगोसे मा जायो नोंथां जोंहा माब्लाबा बबाफोर थांनाय जायोब्ला नोंथां जोंहा खाथि जायगायाव थांनोब्ला जोंहा मा थाबायनानै थांनो हायोब्ला थाबायनानै थांनांगौ आरो नोंथां मानो होनब्ला जोंहा नाङा फाङा गारि मथर बाहायबाय थायोब्ला जोंहा मा जायो जोंनि बारा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गेसजों गुबुंले जायो आरो नोंथां जोंहा थाबायनानै थाङोब्ला फारसेथिं जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा इनभाइरनमेन्ट एबा आबहावाखौबो जोंहा गोग्गो एबा साफा खालामनो हायो आरो नोंथां गुबुंले जानायनि फ्राय जोंहा रैखा खालामनो हायो आरो जोंहा दंबावो आहा मा होनो जोंहा बिसिबां हानाय मायनि जोंहा मा खालामनांगौ सननिफ्राय ओं खारनाय एबा सलार इनारजि बुंनाय जायो आरो नोंथां बे लाइटफोरखौ जोंहा नखराव बाहायनांगौ आरो नोंथां जेरै जोंहा बाल्ब सुयो बे बाल्बा जोंहा मोब्लिब गोहोनिफ्राय दिहुनन्नाय मोब्लिब नाथाय मोब्लिब गोहोखौ दिहुनो समाव गोबां रोखोमनि जोंहा खैला सावनांगौ जायो आरो नोंथां बे जोंहा खैला सावोब्लाबो जोंनि मा बारा गुबुंले जायो आरो नोंथां आ जोंहा बेबायदिनो बुंनाय बायदिनो गुबुंले बार जायोब्ला जोंहा ओ बेमार आजार जायोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंखौ मा खालामो गुबुंलेबारा जोंनि जौगानायखौ हमथानानै लाखियो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा मा होनो बैसो जायियावनो जोंखौ बोराय नुयो आरो जोंहा आरना बैसो जायै समावनो गोबां सुबुंफोरखौ थैलांनाय नुयो आरो नोंथां बेजों लोगोसे बार गुबुंले जायगायाव थायोब्ला मा जिब जुनाराबो थैलाङो आरो नोंथा आ बार गुबुंले जायगायाव थानायनि जाहोनावनो आजिखालिनि सुबुङा दजि एबा स्निजि बोसोरावनो थैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय गोदो गोदायहाय जोंनि आबौ-आबैनि समाव बार गुबुंले जायैनि जाहोनाव ओ गुजि एबा दाइनजि बोसोर आबै-आबौ